नोंथां खोनादों दा?
अ खोनादों ओं नोंथाङा मा खालामदों नोंथां आहङो आङो ओरैनो जिरायथ'ना दंथ'यो।
औ आंबो ओरैनो जिरायना दंथ'यो बाहेरायाव
अ अ ओम आङो नोंथांनि नोंथांजों आबादनि सायाव सावरायनो होननानै फन हरदोंमोन नोंथां
औ दे राइलाय जागोन
औ उम आबाद बुंनो आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि जोङो तामाने आबादजोंनो बांसिन सोनारनानै थाग्रा आरोना
औ
उम जोङो दैज्लाङाव ओ माइ गायनाय जायो।
औ
ओमफाय आरो मेसेङाव जोंनियाव ओ बेसर बेसर गायनाय जायो बेसर फोनाय जायो आरो नोंथां
अ
अ नोंथाङा नोंसोरनिखाय मा गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
जोंनाव आबाद होनोब्ला जोंनावबो इदिनो दैलांफोराव दैलां बोथोराव माइ गायनाय जायो। बिनिफ्राय इदि माइ गायनाय जायो ओमफाय बेसरफोरखौबो फोनाय जायो फाथोफोरबो फोनाय नुनो मोनो बेनिफ्राय
औ
बिदिनो बेलेग बेलेग मैगं थाइगं गायनायखौ नुनो मोनो आरो आफाना जेरै लाइ, लाफा
ओमफाय बिदिनो बिलाहि
औ औ औ
मटर इफोर आबादखौ गायनाय नुनो मोनो आरो
औ
बेसर, मुला
उम
ओमफाय दा दैलां बोथोराव फाथो गायनायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय मैथाफोर फोनाय नुनो मोनो
औ औ
बेफोरबादि आबादखौ नुनो मोनो आरो खन्दुलि ओमफाय खांख्रिखला
औ
बेफोरबायदि आबादखौ नुनो मोनो आरो दा बादि नोंथांमोननि नोंसोरनिथिंजालाय मा मा आबाद खालामनाय जायो बिदिनो बेसर अ माबोरै गायनाय जायो बेसोरनि एसे सोमोन्दै खिथादोदे हा
अ गायनायनि बागैबो बुंनांगोन ना नोंथां
मा होनो बेसर गायनायनि बागै एसे खिन्थाना होदो दे होमबा
अ जोंनिखै ओम बेसरखौ माइ हाखांनायनि उनाव ओम
औ
अ बेसरखौ फोनो थाखाय हालौवनाय जायो आरो नोंथां फाय हालौवनानै ओमफ्राय दुब्लियाव बेसरनि मोजां जोलैखौ मोजां जोलै थारमाने जोलैया गाज्रिबो थायो नालाय नोंथां मोजां जोलैखौ नागिरनानै फोबाय फोनानै
अबेेबा अबेबा गो
बाय फोनानै ओमफ्राय साननैसो थाबाथाय देरबाय देरबाथाय ओमफ्राय एसे बेसरा थारमाने एम्फौबो जायो नालाय नोंथां
औ
बेयाव मुलि सारनाय जायो आरो हासारफोरबो होनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बेनि उनाव साननैसो थानानै एसे देरबावबा आरो एसे मुलि होफिननाय जायो आरो जाहाथे एम्फौआ जाहाथे जाफिननो हाया होननानै नोंथां ओमफ्राय बिनि उनाव साननैसो थानानै बेसरा मोन होनबाथाय ओमफ्राय बेसरखौ नाय जायो ओमफ्राय फुखांनायनि उनाव
फुखांनाय मारान नानाय जायो नोंथां मार जोङो गोदो मोसौजोंबो नालाय दा मेसिनजों नायो आरो बांसिन मेसिना ट्रेक्टर जों
नोंथाङा माइ आबादनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
माइ आबादनि बागै
औ माइखौ थारमाने माबोरै गायनाय जायो नोंसोरनिखै एसे फोरमायनो हागोन ना
औ जे जों माइखौ फार्स्टआव जोङो हाल एवनानै लाग्रोबाय दाना हालखौबोथ' ट्रेक्टरफोरजों एवनाय जायो
औ औ नोंथां
फार्स्टआव हाल एवनानै लाग्रोबाय हाल एवनानै
औ
बिदिनो खोथिया खोथिया फोनो थाखाय मोजां हाल एवनानै खोथियाफोरखौ फोनानै लासिगोन आरो ओमफ्राय जोंनिजा ओमफ्राय देरहोसिगोन खोथिया गायनो जाबा गायनो जानाय बायदि मोनबा बेखौ फुनानै लासिगोन फुनानै लानानै जोङो
आरो हालएवनानै माखासे बेलेग हाफोरखौ गायनो गोनां हाफोरखौ एवनानै लाग्रोनो एवनानै लानानै
औ
जोङो खोथियाखौ फुनानै लानानै रां खेथियाखौ राननानै लानानै गायनाय जायो आरो
औ औ
बेलेग बेलेग माबा माइ दं बिदिनो बेफोर माइखौ गायनाय जायो।
औ
गायबाय गायनानैबो हालखौ एवनानै आराम मै होनानै गायनाय जायो बेनिफ्राय गायनायनि बागलि होन नुदोंमोन दा
औ औ औ नोंथां औ
जाखांनानै मोनबाथाय हानाय जायो आरो बेनो नोंथां मिनिथिंजालाय माबोरै खालाम
जोंनिखैजाबो बिदिनो नोंथां ओ हालवग्रा लाबोबाय ओमफ्राय हाना औ बिदिनो ओमफफ्राय हालेवना लानानै ओमफ्राय हाया जुदि मोजां मोनबायबा जोङो ओ खोथियाखौ सोमना दोनग्रोबाय ओमफ्राय खोथियाखौ सोमनानै ओमफ्राय दा माइखौ सोमनानै आरो माइखौ सोमनानै ओमफफ्राय खोबना दोनबाय खोबना दोननानै गाजा ओंखारबाथाय बे गाजा बेरनायखौ जोङो ओ हालौवनाय मोजां मैसै होननानै ओमफ्राय बेयाव माबाना होबाय आरो फोनानै होबाय फोनानै होनानै ओ फनद्र दिनसो बा बिस दिनसो थानानै ओ खोथिया जौबाय आरो बे खोथिया जौबाथाय ओ फुबाय ओमफफ्राय फुनानै ओमफ्राय जेराव गायगोन दुब्लियाव ओमफ्राय बेयाव बे हाखौ मोजाङै फोमोनना लानाय बे फोमोनना लानायनि उनाव ओ बेयाव गायबाय आरो नोंथां ओमफफ्राय गायनानै गोबां दिननि उनाव मास मोनब्रैफोर मास मोनथाम मोनब्रैसो जायो खोमा ना नोंथां
औ
ओमफ्राय बिनि उनाव ओ माइआ जुदि जाबाय जाबाथाय बियो माइखौ हाबाय आरो हानानै ओमफ्राय साननै हानाखांनायनि उनाव मारा नानाय जायो आरो आजिखाालथ' मारानखौ बांसिन ट्रेक्टर आरो मेसिनजोंनो नानाय जायो आरो जोंनि
मेसिनाबो ओंखारबाय जोंनिथिंजायबो बिदिनो मेचनजों नानाय जायो मोसौ खौ बारा नुनो गैला गामि गामि बारा नुुनोनो मोनला फानजोबना फानजोब्बाय
औ
मानोना मोसौनि खामानिया एसे खस्थ' जाहैबाय नालाय
औ औ नोंथां
नोंथांमोननिथिंजायबो मोसौ मोसौजों बारानानाय मोननो नुला दाना आरो हाल एवनायबोथ' नुला
औ औ नोंथां ओमफ्राय बेफोरखौ बेफोरखौ थारमाने जोंदि गायो नोंथां ओमफ्राय बेफोरखौ गायनानै जों गोबां फैसा खामायनो हायोना नोंथां?
औ हायोथ' आरो जेरै हाजिराफोर मावनानैबो जों खामायनो हायो आरो माइ फाननो माखासे माइ बुरजा बुरजा गायग्रा थनायफोरा माइखौबो फाननायनि फैसा मोननो हायो आरो
औ औ औ नोंथां
ओम
ओमफाय नोंथां ओ
बेलेग माबा माबि आबाद खालामनाय जायो नामा
अ जोंनिखै बिदिनो दै्लां नालाय दाथ' जोंनि खिजाब मैथा फोनाय जायो बांसिन मैथा खांख्रिखला ओमफाय ओम भेन्दि ओमफ्राय आरो लेस्रा बेफोरबायदिखौ फोनाय जायो आरो जोंनिखि बांसिन बेफोरखौ फोनानै गायनानै ओमफाय जोङो गोबां रांबो खामायनो हायो आरो जोङो
मफ्राय न'आव जानो थाखायबो मोनो आरोना औ ओमफ्राय नोंथांलाहालाय न'आव मा मा आबाद माव
जोंहा न'आव माइ आबादबो मावो नोंथां ओमफ्राय आरो बेसर आबादबो मावो ओमफ्राय बिदिनो न'आव ओरैनो खना खनला जायगाफोराव मैथा फोनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो मालाबाफोर हायजें हालदै बिदिबो फोनाय जायो आरो नोंथां
अ ओमफ्राय बे बेसरखौ जानो थाखाय ना थाव माबानो थाखाय
ओ बेसरखौ जोंहा एसे फानोबो आरो नोंथां ओमफ्राय आरो फाननानै ओमफ्राय एसेखौ न'आव जानो थाखायबो दोनो आरो नोंथां
अ ओमफ्राय थाव बानायोना बानाया बानाया थाव बानायो ना बानाया बेसरखौलाय
बेसरखौ अ थाव बानायनो अ लानानै थाङो माबायाव मेचिनाव लानानै थाङो आरो नोंथां फोराननानै औ न'आवथ' मेचिन गैया नालाय
ओम बिदिनो बुरजा ना एसे मावो बेसरनि आबादखौलाय
हो बेसरनि आबादखौ जोंहा एसेबां मावा आरोना नोंथां ओरैनो थाम बिगासोल' मावो आरो नोंथां
औ
ओं ओमफ्राय एसेखौ जानो दोनो ओमफ्राय एसेखौ फाननो ओमफ्राय एसे बेसरनि दामाथ' बुहुद ना नोंथां
औ औ आरो थाव बानायनो ना फोनोबाथ' बांसिन मोनो
औ जों थारमाने थाव बानायनानै फाननाय जाया आरो ओरैनो न' जानो खिनिखौथ थाव थाव बानायनानै लायो आरो बेलेगावसो ओमफ्राय
रावाबो मोजां नालाय बेखौ जानो
औ ओमफ्राय बेसर खौ बेसरखौसो दाइरेक्ट फाननाय जायो आरो जोंहा बेसर
औ
उ
दे होनबा नोंथां जोंना समाबो जाफैबाय
औ औ नोंथांजों रायज्लायनानै मोजां मोनदों नोंथां
नोंथांनिफ्राय माखासे खोथा मिथिनानै मोजां मोनबाय दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय
अ औ दे होमबा नोंथां
दे